खोनादोंना? अ अ ओ आं नोंथां जों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय ओ फनखौ हरनाय जादों।
औ औ।
दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय। औ आबाद। फोर मावो। माइ आबाद माइ आबादजों लोगोसे। एसे गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर। ओ नोंथांमोननि। थिं मा मा आबाद मावनाय जायो आरो मा बायसायै मावनाय जायो माबायदि बेखौ एसेमान फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना बोथोर लायो बोथोरसो मावनाय जायो नङा होनोमबा। जोंनाथ' बोथोरा मोनद' दायो गोलोम बोथोर। सोलिगा। सिनो दंड़ जेथ आरो आसार। फोथारावहाय गोलोम बोथोर सोलियो। बेनिफ्राय जोंनि। थिंजाय दायो आबादनि थाखायनो थाम थिम जागासिनो दं आरो। जानायालाय। बेनिफ्राय माइ आबादनि अनगायैबो जोंना बानलु बानलु आबाद मावो। बेनिफ्राय आरो। फान्थाव थाव बिलाथि आरो भेन्दि बेनिफ्राय आरो मुला, मुलानिया आबादखौबो मावो बेनिफ्राय आरो दायो गोखै गरम दिन जिहेथु मैथा, मेस्था होननानैबो मिथियो मैथानि आबाद मावो बेनि ओमफ्राय दायो देग्लाय बोथोरा बहुद माने एसे गरबर खालामदों आरो बांद्राय मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा जागासिनो दङ बोथोरा अखानि बे बिबाङाबो एसे खम जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय आबादनि थाखायथ' दायो खोथिया फोनाया सोलिगासिनो दङ, देग्लाय एसे लेट जादों आमथिसुवानि सिगांनो गायो सिगां समफोरावहाय। बेनिफ्राय आं बानलु, बानलु आबादखौ खिन्थाग्रोनोसै सि गाङावनो बानलुखौ जोङो खौ लाबोग्रोबाय लाबोखांनायनि उनावहाय हासार होनानै
उम।
गोजौ बानायनानै बेव हायनो बानलु फेकेदनि बेगरखौहाय फोनाय जायो। हासार सासार होनानै बेनिफ्राय आरो मानसिन मानसिनजोंहाय खोबनानै सब थासे एबा सानबानि गेजेरावहाय बोखां-बोखांफिनो आरो। बोखाङाबा माने खोबनाय माने बे बानलु फुलिया गेद्दा गेद्दि जानानै थैलाङो आरो। बे मालसिना बुहुत गरम नालाय गरम जानायनि थाखाय माने थैनायनि सान्स थायो आरो बेखौ बोखारखांनायनि उनावहाय मास मोनसे बा देर मासनि गेजेरावहाय माने गायथारनांगौ आरो गायनांगौ जायो बेनि ओमफ्राय आबादथिलियावहाय बेखौबो बेबायदिनो आलि गोजौ खोनानै हासार बाहायनानै माखासे अर्गेनिक हासार गोबोर हासार आरो रासायनारि हासारबो बाहायनो हायो जोङो। रासायनारि हासार फोरखौ बाहायोब्ला ना जोंहा मोजां जायो। आबादफोराबो मोजां जायो बेनिफ्राय आलि गोजौ खालामनानै मालसिंखौ गोल्लाव गोलाव खोबनाय जायो खोबनानै आरो एक मास बा दानसे बा से दान खावसे जायोब्लाथाय जों बेखौ गायो, गायनानै बेनिफ्राय आरो खुसेंग्रा एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय जोङो बासायनानै लाखिनो गोनां जायो।
औ।
आरो माखासे बिबारनि फिथाइनि मुलिफोर होनो गोनां जायो आरो बिफाङा जुदि बां फ्राय जौद्रायोब्लाथाय जोङो बे बिफांनि बिजौखौ खेबस'नानै गेरेमसा खालामनो हायो आरो। खेबस'नानै होनो गोनां जायो। नङाबा माने थं थं जालाङो आरो माइ आबादाबो थिग बेबादिनो माइखौ बो सिगाङाव हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय दब्लाय बानायो दब्लाय बानायनानै दै फैनाय लोगो लोगो हालेवनानै हालेवनानै आलि खोनानै माइखौहाय गायो। मायाबो बिदिनो इसे इसे गोलाव समसिम जायो आरो माया। दुइ मासफोरहालागै खोथियाफोरखौ फुनो हायो। आरो दुइ मासनि बांद्राय बारबा फ्राय माने राहैयो, राहैबाथाय माया मोजां जाया होननानै बुङो आरो दा नोंथाङा नोंथांनिथिंजायनिफ्राय एसे फोरमायलाय।
दा जोंनिथिंजायबो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ बयबो माइ गायनो थियारि। आ दा बोथोराबो इदिनो अखायाबो एसेबां गोबांबो नङा नालाय दैयाबो मोजाङै जायाखै बेनि नो ओम माइ आबादखौ मावनो हायाखै। ओम ओ। ओ दैज्लां बोथोरबाबो माइजों लोगोसे गोबां नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बानलु आबाद जोंनि थिंजायबो बिदिनो ओ गोबां बे गुबुन गुबुन आबाद मावो। ओ भिन्दि, लेस्रा, बिदिनो मावो आरो थारुन, ओ‌ थारुन आबाद मावो जोंनिथिंजाय। ओम बे थारुन आबादखौ माने बे थारुननि बेदर थायोना,
बे बेदरखौ माने ओ इसिम मेसेङाव मेसेङाव मावनानै माने दासिमहालागै इयो जागासिनो नालाय गायनानै ओ। दाथ' थारुना बिफां जाजोब्बाय बेखौ माने बेदरा बेदरखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला थारुना बिफां जायोना माने इनिफ्राय आं हाग्रा हाग्रा रज यो नालाय हाग्राखौ गारनांगौ जायो ओ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन औ मालसिं मानसिं पेपारखौ माने बे थारुनाव होनो हाया जायो आरो गुबुन आबादाव बेखौ होनो हायो नाथाय थारुनाव होनो इसे एसे ओ गोब्राब जायो इयो मानो होनबा एसे खाथि खाथि गायो नालाय इखो ओमफ्राय हाग्राखौ फोसाबनांगौ जायो आरो ओ बे था-थारुनावनो जोङो ओ बेदरजों लोगोसे माने था स'नि बिबारबो मोननो हायो। थास' बिबारखौबो जों जायो। ओ था-थास'नि दा बायसायाव थास'आ बिबार बारदों नालाय बिबारखौ खानानै जोङो ओंख्रि जायो आरो लोगोसे जाख'हायिखो ओ बाजारावबो फानहैयो आरो। ओमफ्राय ओ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन उम मुलि आरि रासा यनारि हासार ओ अर्गेनिक हासार बिदि थारुननोबो एसेबां मुलि आरिनि गोनांथि जाया आरो।
औ औ।
बेयाव एसे बां एम्फौ-एनलानि ओ एम्फौ-एनला जाया नालाय ओम मुलिफोरखौ बाहायाबाबो ओम मुलिफोर खौ बाहायाबाबो आबादा मोजां यैनो जायो।
औ एसे खोस्रोनानै होनांगौ जायोना थारुनावहाय?
थारुनखौ गायबाय लाइन लाइन औ ओमफ्राय ओ बे
खोनानै होयोना दा बायदि समनिफ्रायनो खोसियो खोयो दा?
औ औ खोखांबायानो दा उम उम ओ फ्राय नोंथाङादि बुंदोंमोन रासायनारि हासार आरो ओ मुलिफोर ओ बेफोरखौ थ' उम सिगांनि दिनाव बाहायनाय जायामोन ना लाय दानि दिनाव ओ बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोंनि हाफोरा आरो आब'हावाया माबायसा गोहोम खोख्लैयो एसे बुंनानै होलाय।
अ आबाद हासाराव हाबाद आबाद थिलियावहाय हासार बाहायनायनि जाउनाव ना? जोंहा गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आथिखालाव आरो बायदि रोखोमनि बेराम आजार सोमजिदों। बेनिफ्राय जोङो जाय आबाद थिलियावहाय आबाद मावो जोंथ' बेयाव आबाद बेखौनो गारसोनानै दोनबाय थानो गोनां जाया नालाय माखासे सम हाग्रा दुंहोनोबो गोनां जायो बेबायदि हाग्रा जाहो जायोब्लाथाय जोंना हाया जिव जिब फिसा गैयि जायो आरो। सिबसा गैयि जायो आरो बांद्राय हासार बाहायनानै हासार बाहायनाय बाहायबाय थायोब्लाथाय माने हासाद होआबानो आबादा जाया आरो फारसेथिंजाय गांसो माबा माबिफोरखौ जा हाग्रा बंग्रा रज'नायफोरखौहाय हासार बरहानि मा होनो गांसोफोरखौ जायोब्ला जिब जुनारफ्राबो खहा जायो बायदि रो खोमनि बेराम आजार जायो आरो बेजों लोगोसे हायाव बाहायनाय माखासे रासायनारि हासार मा ओम बेफोरो मा जायो जोंना अखा अखा हायोब्ला बा दैफोर मोनो मोनबाथाय बे हाया दैजों गोरोबनानै दै दैया। गेब्रेंनाय जायो आरो बेवहाय। बायदि रोखोमनि जिब जुनारा। खहा जायो। जेरैहायान मानसि मानसियाबो मोन। लोङोब्ला मानसियाबो। खहा जायो बेनिफ्राय। ओमफ्राय जिब जुनार। बेनिफ्राय आरो दैयाव थानाय बायदि रोखोम। रोखोमनि एम्फौ एनला ना एम्बु। जिबौ खांख्राइा बा‌ बिसोरो खस्थ मोननो गोनां जायो आरो। बिसोरो बेराम आजारावहाय। गोलैनो गोनां जायो।
उम उम‌‌ उम अ ओ जि बे बेराम आजार जायो रासायनारि हासार मुलि बाहायनायनि थाखाय। बेफोरखौ होबथानो। थाखाय मा मा राहा लानांगौ लानो हायो जों।
जोङो बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो अर्गेनिक हासारफोरखौ बाहायनांगोन। नआव मोननाय बा नआव दिहुनाय हासार। मोखौ गोबोर। गोबोर हासारफोरखौ बाहायनांगोन जोङो। होनब्लानासो जोंना आबादथिलि आबाद। थिलियावहाय। हाया खहा जानाय नङा जिउसा गैयि जानाय नङा।
ओम ओम। बेनि सायाव आंबो एसे बुंनो सानदों। जे मुलिफोरा। मुलिथ। रासायनारि मुलि बा जोङो खायसे एम्फौ फोथैग्रा मुलिखौ मिथिंगायारि बिलाइफोरनिफ्रायनो बानायनो हायो जोङो एम फु फोथैनो थाखाय। निम बिलाइ निम बिलाइखौ देग्लिनानै ओं। बिनि बिनि रोसिखौ दैयाव मिक्स खालामनानै बे दैखौ माने स्प्रे मेसिन थायोना मुलि। सारग्रा ओ बे सिप प्रे मेसिनजो अ। जोंनि आबादाव होनानै होयोब्ला एम्फौफोरनिफ्राय रैखा मोनो आरो। ओम ओम लोगोसेनो गोबां गुबुन गुबुन दंबावो ओ बेफोरफोरखौ राहाखौ जायखौ बाहायोब्ला माने जोंनि आबहावाया बारा खहा जाया बेफोरखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो औ औ
नोंथाङा आंनाव माबाफोर कुइसन सोंनाय खालामदोंमोन नामा आं मोजां खोनास
अ अ माने औ आं बुंदोंमोन मिथिंगा मिथिंगायारि बेसादनिफ्राय मोननाय ओ ओ मुलिफोरखौ जेन आं बुंदोंमोनदि बिनि अनगायैबो गोबां माबा ओ गोबां बिलाइफोरखौ औ औ बाहायनो हायो औ औ
मुलि हारिनि लाइ बिफां आरोना जोङो गोबाङानो मिथिगौ मोखोना मोखोनायाबो मोनसे मुलि हारिनि लाइफां नङा होमबा नोंथाङा बुंनाय बायदि दिनो निम बिलाइ बेखौ जेरैबायदि सोमनानै दैयाव दैयाव गलायनानै जोङो माखासे एम्फौ एनला मा होनो एम्फौ एनलानिफ्राय जोङो आबादखौ रैखा खालामनो हायो थिग बेबादिनो मोखोना बिलाइखौबो जोङो बेबायदि सोमनानै बाम गुवार गुवारैनो गारनानै माने फेसेवनानै दोननो हायो आरो। बेजों लोगोसे आरो बि जारमन जार्मुन बिफां जार्मन बिफांफोरखौ आबाद फोथारफ्राव थुहैयोब्ला माने मा होनो आबादखौहाय एमफौ एनलाया मा खालामा आरो
अ अ दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन दे होमबालाय